हेलौ हेलौ।
औ हेलौ खोनादों?
खोनादों ना?
औ। खोनादों नोंथां।
मानो जोङो दायो हारिमु आयानिसायाव दुसे रायलाय जागोन नामा आदा
औ औ रायलाय जागनदे
अब्ला जों गाननाय जोमनायनि फारसे रायज्लायनोसै नं।
औ।
जोंहा बर'नि। ओ हुवाफोरनि गाननाय सायाव आदाया फोथैनो बुंनो हागोन नामा?
हौवाफोरनि गावनायनि सायाव ना?
औ।
ओ जोंहा गाननाय जोमनाय होनोबाथ ज गाननाय जोमनाया बहुद दङ बिदिनो हौवाफोरनि बेलायाव जोंना बर'नि बर'नि आसार खान्थि हिसाबै जोंहा गामसायानो मेन-
औ।
गामसा आरनाइ। बेफोर जोंनि बर' हारिनि मोनसे हारिमु
ओम।
बेयाव द बर' हारिया गोदो ओरै जौगाययोनब्लाबो दा जोंना बर'नि फसाब गामसा आरनाइ बेफोरनि थाखाय जोंना बुहुद गोजान गोजानाव जायगायाव गोसारहैदों आरो लोगोसे जोंखौ सिनायथि मोन होदों
हेल' आं खोनायासै
ओ नेटनि थाखाय बारा मोजां खोनायासै आदा।
औ मोजां।
औ।
गुबुन मोनसे
नेटा इसे प्रब्लेम होदों नामा मोजां खोनायाखै।
हेल'
हेलौ औ।
हेल'
औ औ हेल'
ओम साउनआ बारा मोजां फैयाखै खोनाफैयाखै नों
औ एसे होथ
सोंथिखौ सोंफिनलाय आदा मा होनदोंमोन।
बेलायाव ससे। हागोनना नोंथां? खिजाया हारिमुनि बेलायाव।
हेलौ
खोनायाखय? हेलौ
औ बारा मोजां फैयाखै सावनआ ओं दे बुंलाय।
अ ओ नोंथांआ हारिमुनि बेलायाव ससे मायबा मोनसे बुंनो हागोनना नोंथां?
औ जोंङा उम बर'नि हारिमु होनबाथ'गोबां गासै बिथिङानो गोलैयोना जोङो दायो बेयाव ओ गाननायनि फारसे बुंदों दा? ओ दा जोङो आंङो द
नोंथाङां जायखो बुङो हारिमुनि बेलायाव जायखिजाया।
औ
मोजां खोनायासै आदा।
आदाना नेटआ बारा मो जां नङादां मोजां खोनाफैथाराखै आंनाव थाबथा थाबथा खोनादों। थाबथा थाबथा खोनादोंं।
र' र' र'